हेल' बारा गोजान नामा
हेलौ औ खोनादोंना औ खोनादोंना औ खोनादों
खोनादों नोंथां
हेल'
हेलौ
अ अ खोनादोंं उम
औ औ औ दे होमबा नोंथाङ जागायदो नामा
अ
औ दे जागायदो नोंथां
उम उम ओय बर' बर'नि माने जाय खौ बुंनाय नोंथाङा माहोनोमोन बर'आ माबादि सोलियो आथिखालाव?
औ अदे माने बर'नि जानाय लोंनाय आरोखि
जानाय लोंनाय माने बर'आ जेरै था थांनानै दङो इ-इनि बागै बुंनाय
औ बर'आ जेरै माने बर'नि लाइफ स्टाइल ना?
अ लाइफ स्टाइल
औ औ ओ दाथ' बर'नि माने लाइफ स्टाइल होनोब्ला माने बर'नि बांसिन जिउ खुंनाय आद'बा बांसिन बांसिन आबादनि सायाव सोनारो आरोखि औ खोनादोंना नोंथां? औ बांसिन आबाद मावनाय औ औ ओ गोदो गोदो गोदायनिफ्रायनो बांसिनानो आरोखि ना ओ सेभेनटि टु सेभेन्टि टु ओइटि पारसेन्टआनो जोंनि बर'फोरनि जिउ खुंनाया बांसिन आबादनि सायाव सोनारनानै दं आरोखि नोंथां ओ बाखि थारटि टु टुइन्टिफाइभ पारसेन्टआ बाखिया माखासेया ओ साख्रि मावो माखासेया बिजनेस मावो बेबादि आरोखि नाथाय बांसि नानो आबादनि सायाव सोनारो। ओ नोंथांमो ओ जोंनि ओनसोलाव बांसिन बिदि आरोखि नोंथां बांसिन आबादनि सायाव सोनारग्रा ओ खायसे खायसे जेरै माइ आबाद मावनानै जायो। ओ खायसे खायसे बिदिनो थालिर बागान खालामनानै जायो। ओ खायसे खाय से बिदिनो आलु गायनानै जायो खायसे खायसे बिदिनो बेसर सबाय सिबिं बायदि रोखोम आबाद मावनानै जानानै जायो आरोखि जिउ खुंना जायो जोंनि ओनसोलाव नोंथां। ओ दा नोंथां मोननि ओनसोलाव मा रोखोमै बर'फोरा जिउ खुङो आरोखि मा आबादखौ मावनानै जेनेबा मा रोखोम लाइफ
जोंनि थिं बाक्सायावबो इदिनो आबाद बांसिनानो आबाद मावो बिस पारसेन्ट बिस पारसेन्ट पर टुन्टिफाइभ पारसेन्टआ साख्रिफोरदि बिजनेस बिदि मावो ओमफ्राय इदिनो इदिनो सोलियो। सोलिना दोंहैयो।
औ औ औ औ औ। ओरैनो औ। ओ जोंनिजोंबो बिदिनो ओरैनो ओ नोंथांमोननिजों बबे आबादखौ बांसिन मावनानै जिउ खुङो बांसिन जोंनि बर' मानसिफ्रा।
माइ आबाद आरो सर ओमफ्राय आलु बायदिसिना।
औ औ ओ लोगोसे लोगोसे ओरैहाय बांसिन जोंनि ओनसोलाव ओ आबाद नि अनगायैबो साख्रि मावनानै जिउ खुंग्रा मानसिफोर बिराद नोंथां। आरि आर ओ आरमि औ आरमियावहाय पुलिसाव बेफोराव ओ साख्रि मावनानै बिराद मानसिया जिउ खुंनानै दं बेनि अनगायैबो लोगोसे टिचार्सफ्राव ओ टिचार्स मावनानै औ नोंथां
एफोरखो संनाय एफोरखो बुंनो हागोन नामा बर' हारिनि स्पेसियेल खाना जेरै नारजि अमा सबायजों दाउ अनलादों दाउ मादि
औ नारजि अमा अनला बेफोरथ' जोंनि बर'नि मेन ओं ख्रियानो जाहैबाय नोंथां बुंनो थाङोबा जों बे अनला अनलाया सबसे गिबिसिनाव गोलै ग्रोयो आरोखि बर'नि ओं ख्रि होन्ना बुंब्ला औ औ ओमफ्राय बिनि उनावहाय नारजि गोलैयो
हाय लाफा दोलोफोर गोग्लैयो सबाय जहलफोर गोलोयो बेफोर गोलैयो आरोखि बर'निओं ख्रि ओ नारजि अनला होनोबा सिगां अनलाखौ बानाय अनला जाग्रोन जानो थाखाय सिगां जिखुन जाया मोनसे माइरं बेखौहाय नों दैयाव सोमग्रोबाय दस मिनिट फास मिनिट फन्द्र' मिनिटसो बेनि उनावहाय ओ बिनि उनाव बेखौ बेखौ नों ग्राइन्दाराव सोरबा सोरबा मेसिनाव होबाय सोरबा सोरबा थफि गोनाङा थफि बियाव होबाय सोरबा सोरबा उवाल उवाल गोनाङा उवालाव देबाय बिदि खालामो आरोखि लोगोसे लोगोसे खोनादों नोंथां हेलौ हेलौ नोंथां खोनादों हेलौ खोनादों हेलौ